हेल'
औ औ
अ हेल' नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा मा खामबाय दं?
ओ आं दासान्दि जिरायनानै दंथ'यो नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
औ नोंथां दं ओरैनो दं आंबो। ओ नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि लानानै फैदोंमोन आं
औ औ नोंथां
नोंथाङा एसे मबाइल फनफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन ओ बिदिनो जोङो मबाइल फन होननानै थाङोब्लाथ' ओ मबाइल फना बिगियाननि मोनसे गोमोथाव दिहुनथाइ नङा होमब्ला नोंथां
औ
औ औ नोंथां बिदिनो मबाइल फनजों जोङो जायखि जाया जाथायोबा बायदि खबरफोरखौ खम समनि गेजेरावनो बिनि जोहै मिथिनो हानाय जायो आरो मबाइल जोंनो जों स्कुल कलेजनि फरायसाफोरखौबो बायदि आयदानि गियान सोलोंनायाव मदद खालामो आरो
औ औ
औ बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां मबाइला ओंखारजेेननायनिफ्रायनो मानसिनि गोबां खामानियाव माने ओ गुरै जानानै फैबाय आरो मानसिनि गोबां खामानिफोरानो
औ
नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ मबाइलाथ' बुंनो थांबा जोंनि थाखाय जोबोद ओ खामानियाव फैथावना होनबाबो भुल गैया खिन्थु बेखौ माने बाहायनो रोङिनि जाहोनावबो गोबां बायदिसिना जाथाय जायो आथिखालावथ' मबाइलजोंनो जों बांसिन मानसिखौनो फैसा खामायनाय बा बिदिनो भिदिअ बानायनानै इउटुबफोराव बायदिसिना ससियेल मिडियाफोराव बायदिसिना भिडिअ होनानै फैसा खामायनाय आरो बिदिनो सोरबा सोरबि न'खर सालायनायखौ नुनो मोनो आरो फरायनायनि माब फरायनायनि खेथ्रआवबो जों जेनेबा दा आथिखालावथ' स्कुलफोराव कलेजफोराव बायदिसिना नटस होनो गोनांबा गोबां मबाइलावनो होनायखौनो नुनो मोन्नाय जायो जों मबाइल गैयाबा जेबो जाला आरोबाव आथिखालाव बायदिसिना जों स्कुल कलेजनि फर्म फिलाप बा माबा माबि खालामामनायफोरावबो गोबां माने मबाइलजोंनो खामनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो ओ फसाफोरखौबोथ' आथिखालाव मबाइलजोंनो जों बोलाय लालायखौ खालामामनाय नुनो मोनो आरो
औ औ बिदिनो मबाइल खौथ' गुबैयै बर'फोरा जानबुं होननानैबो बुङो ओ आरो बिदिनो मबाइल एबा जानबुङाथ' गिबि ओंखारजेननाय समाव जोङो दानि जुगनि बायदि इन्टारनेट सालायनो हायामोन आरो आरो भिडिअ गान बायदि बिदि नायजानायबो नङामोन नाथाय आथिखालाव जोङो मबाइलावनो गोबां भिडिअसफोरबो नायनो हायो आरो गेमबो गेलेनो हायो आरो
औ औ खायसे खायसे माने जों बेसादफोरखौ मुवाफोरखौ जों मबाइलनि थ्रयैबो लानो हायो बायनो हायो आरो गोबां माने गियानबो मोनो खायसे खायसे बुस्थुफोराव बायदिसिना आथिखालाव अनलाइन क्लास बायदिसिना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ बेफोरनि अनगायैबो जोङो मबाइलजोंनो फालांगिबो खालामनो हायो जेरै इ कमार्स इ बेंकिं इ लार्निं आरो टेखेद दाननाय आरि बायदि बायदि खामानिफोरखौबो जोङो मबाइलनि हेफाजाबजोंनो माव बिदिनो मबाइलबो गोबां गोबां नामफोर दङ जेरै नकिया रियेलमि सेमसां रेडमि वान प्लास आइफन लाभा ा आरो मटर आला टेक्न' माइक्र'मेक्स
औ औ
नाथाय जोङो मबाइलखौ बांद्राय बाहायोब्लाबो देहानि गोबां खहाबो जानो हायो आरो जेरै ज जेरै जोङो उन्दैनिफ्रायनो बांद्राय मबाइलखौ माने नायबाय हायोब्लाबो जोङो मेगननि प्रब्लेम मेलेमनि प्रब्लेमफोरबो जानो हायो आरो
औ औ नंगौ बिदिनो गोबां माने आथिखालाव माने सेकेणडआवनो जों बेलेग हादोरनि बाथ्राखौबो जों जेनेबा मिथिनो मोननाय जायो आरो बायदिसिना निउसफोराव माबा मोनसे नांगौ जाब्ला सेकेणडआवनो मोननो थांनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ आरो जोङो मबाइलजोंनो जोङो जेरै अनलाइन सपिं फोरबो खालामनो हायो बिदिनो गोबां वेबसाइटफोर दं आरो जेराव जोङो न'निफ्रायनो जनानै माने अर्डार खालामनो हायो जेरै कार्टनिफ्रायबो खामनो हायो आरो मिन्त्रा साबाना मिश' बिदिनो गुबुन गुबुन वेबसाइटफोर दङ आरो जायनि जोहै जोङो न'आव जिरायनानैनो अर्डार खालामनो हायो आरो
औ बायदिसिना गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गासिखौबो आथिखालावथ' अनलाइनजोंनो खालामनायखौ जों नुनो मोनो गोबांखौनो
औ औ
बिदिनो फरायनायफोरावबो गोबां सुबिदा जायो आरो
औ औ आरो मबाइलनि ओ जेरै जोङो गोहोम एबा
औ
बिदिनो मबाइलनि गोहोमनि बागै बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां नोंथाङाथ' मिथिखायो थिखालाव गोबां माने फरायसाफोरानो गावनि फरायनायखौ नागारनानै अनलाइन गेम आरो रंजा बाजानो जोंनो माने बांसिन मुखुब जानानै थानो नागिरो आरो
औ
बिदिनो आरो गोबां सुबुंफोराबो बेवहाय मबाइल मबेलजों मुखुब जानानै गावनि आंगोफोर जेरै सोमोन्दोनि मानसि आरो खाथि खालानि मानसिफोरजोंबो माने आनज्रायलांनो हमगासिनो आरो बेजों लोगोसे आरो गोबां सुबङानो स सेल मिडियाखौ मोजां खामानियाव बाहायालासे समाजखौ गुबुंले खालामनायखौबो आथिखालाव नुनो थाङो
औ औ
औ औ बिनिखायनो जोङो मबाइल बाहायनाया माने सांग्रां जानांगो आरो बे आरो बिमा बिफाफोराबो फरायसाफोरखौ एसे नोजोर होनांगौ जायो आरो
औ औ नोंगौ
औ नोंथां
बिदिनो गेम आरि बायदिसिना गेलेनानैबो जों मानसिफोरखौ गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो बायदिसिना प्लेटफर्माव बायदिसिनायाव ओ फैसानि गेम आरि मायबा मायबि गेलेनानैबो जों खायसे खायसेखौ माने ओ गाज्रि जालांनायखौ नुनो मोनो आरो जों
औ नोंथां
औ
बिदिनो जोङो मोजां खाबुखौ माने मानसिया लानो हायोब्ला जौगानाय फारसे आगान सुरलांनो हागोन आरो बिदिनो जोङो मबाइलनि ओ गाज्रिखौ लायोबा जोङो गाज्रिथिंनो थांगोन आरो मानसिया
औ औ
औ नोंथां
बिदिनि मोजांबो जानानै फैदों बुंनो थांब्ला मोजांबो जायो बाहायनो रोंबा मोजां बाहायनो रोङाबा गाज्रि
बिदिनो मबाइल जोंनो माने मानसिनि खामानिफोरा जोबोद गुरै जानानै फैबाय आरो मान मानसिफोराबो अलसिया जालांनो हमबाय आथिखालाव
औ औ बेखायनो रावबो रावजोंबो रायज्लाया न'नि मानसिजों रावबो ज'नानै रायज्लाया आथिखालाव गावबा गावनो मबाइल नायनानै मुखुब थायो बा बिदिनो गोबांखौनो बिदिखौ नुनो मोनो आरो जों
औ नोंथां
औ आरो आथिखालावथ' मबेलजोंनो गासिखौबो खामनो हायो नंयिखौबो नोंगौ खामनो हायो नोंगौ ख'बो नङि खामनो हायो आजि आथिखालावथ' उम ए आइ ओंखारबाय औ औ बिदिनो नोंथाङा इसे बुंबावदो
मबाइलावथ' जों आरो गोबां इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय भिडिअस फोरबो नायनो हायो जेरै जोङो इउटुबाव बिदिनो भिडिअफोर नायनो हायो आरो जोङो कन्टेन बनायनानै इउटुबफोराव हेगारना फैसाबो आरजिनो हायो आरो आरो बिदिनो वाटसपाव जेरै जोङो। सिनाय हाालानाय मानसिफोरजों भिडिअ' कल बा इदिनो मेसेज उनुबो गेलेनो हायो आरो।
औ रायज्लायनो हायो।
बिदिनो गोबां वेबसाइटफोर दं जेरै इन्स इन्सटाग्राम फेसबुक वाटसप बायदि बायदि आरो।
औ औ। बिदिनो सिनाय हानाय माने गोजाननि मोनथि नुफेरि मानसिखौबो जों सिनायनो हायो। मबाइेल नि थ्रुयैनो आथिखालाव नुनो मोननाय जायो।
औ।
नाथाय गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि। माने गैयामोन गोजाननि मानसिखौ सिनायलायामोन बा माबा मोनसे निउसफोर मोननोबाबो निउस पेपारनि थ्रयैसो फरायनानैसो मिथिनाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव माने गुबुननि जाथायफोरखौबो जों लोगो लोगो मिथिनो मोननाय जायो आरो।
औ। जेनेबा गोदोथ' गिबि ओंखार जेननाय समाव जोङो।
टेलिफनसो होननानै बुङोमोन आरो माने जोङो आखाइ आखाइ बिदिनो लाबथिंनो हायामोन मबाइल खौ नाथाय जोङो आथिखालाव बेगफोरावबो आखाइयावबो लाबथिंनो हानाय खालामनानै होबाय आरो मबाइल फनफोरखौ। आरो गोदोथ' बेफोरबायदि माने। इदि एन्ड्रइड फनबो गैयामोन।
औ।
जोङो किपेड मबाइलफोरखौसो नुनो मोनोमोन आरो।
औ औ गोदोनि दिनाव ओंखारदोंमोनबाबो रायज्लायनो हानाय सुबिदाल'मोन आरो। नाथाय आथिखालाव माने नायलायनो हानायफोरबो ओंखारबाय आरो।
औ औ नोंथां।
बेनो जोङो नाथाय केिपेड फनफोराव भिडिअ' नुबो बेसे नायजायामोन मेम'रिनि जोहैसो जोङो भिडिअ' बा गानफोरखौ खोनासंनो एबा नायनो हायोमोन आरो।
नाथाय आथिखालाव जोङो इन्टारनेटजोंनो गासै खामानिखौबो मावनो हायो। जेरै इन्टारनेटजोंनो जोङो भिडिय'बो नायनो हायो गानबो खोनासंनो हायो बायदि बेफार फालांगिबो खालामनो हायो आरो अफिस कासारि फोरावबो इन्टारनेट नङाब्लाथ' जोङो सोलिनोनो हाया होननानै जाना फैबाय आरो।
औ। दानाथ' कलेज फरायनो होनबाथ' जोंनो गिबियावनो मबाइलखौसो नांग्रोगौ। खिथाबनि सोलाय मुलिखौसो सिगां नांगो नांग्रो बायदिसिना अ टि पि बिनाय बायदिसिना मेल बिनाय बायदिसिना। सब माने नांगौ जायो आरो आथिखालाव वाट्सप नाम्बार बिदिनो।
मबाइलजोंबो जोङो फरायनो हायो आरो
औ औ
औ औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय बिदिब्ला आरो आसा खालामो जोङो मबाइलखौ बिदिनो मोजां मोजां खामानि फोराव बाहायलांगोन होननानै
औ औ नोंथां नंगौ नोंथां नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला जोंनि बुंथिखौ जोङो बिखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय
औ औ दे न
औ गोजोनथों
औ